हेलौ
खो
औ खोनादों नोंथां
आ नोंथाङा आंनो दसे सनो हागोन ना मोनसे टपिक रायलायनो थाखाय
हागोन नोंथां औ बिदिब्ला जों मा टपिकनि सायाव रायलायनो नोंथां
औ जों दिनैहाय ओ दा बे समाव जोङो आमथिसुवानि सायाव सावरायनोसै नोंथां
जागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा बुंगोरदो नामा
औ जागोन नोंथां ओ आमथिसुवा होनना बुङोबाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ एसे एनैखौ
औ मिथियो नोंथां
औ आमथिसुवाहाय बिदिनो जेबो रं जाथाइ बेहाय रंजाथाइ बिदि फोरबो बिदि खुंनाय जाया जोंनि माबायावहाय आरोना
औ
जोंनि एरियायाव ओमफाय थेवबो आमथिसुवा खालि जोङो ओ बै गुवाहाटियाव थानाय जे कामाख्या मन्दिर दङ ना बेवहाय औ आमथिसुवाबा अमबुबासि मेला बेखौ जानायखौ जोङो खोनानो मोनो नङा होमबा नोंथां बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनो औ
औ
दा बेहाय सानथाम सानब्रै बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो ओमफाय मा होनो आमथिसुवाखौथ जों बर'फोरा ओ गोदोनि दिनावहाय आरोना
उम
माने सुवा होननानै बे सानखौहाय सुवा जानाय एबा ओ हिन्दुफोरनि बादिब्ला आरो ना आमथि सुवा सानखालि माने बुहुम खौनो सुवा जानाय एबा सि सुनाय होननानै फोथायोमोन नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ बै बै सानखालि गोदोनि दिनावहाय स्नि सान फालिनायखौ जों नुनो मोनोमोन ओमफाय आथिखालावथ' दा सान सानथामसिम हालागैल'खौ जों फालिनायखौ नुनो मोनो ओमफाय सानथाम माने अब्बा आरो गुबुन गुबुन जायगायावहाय सानसेल' फालिनायखौ नुनो मोनो आरो ना
औ नोंगौ नोंथां
औ बेदिनो आमथिसुवा खालि ओ हा जावनो मोना होननानै माखासे फोथायनायफोरखौ जों मोननो हायो जेरैबायदि हाजावनो मोना बिफां लाइफां दानफायनो मोना जेनेबा नांगौ जानाय फिफां लाइफां गेदेर गेदेरखौ दानफायनाङा बिदि होननानै बेफोरखौ दानफायोबा औ फोरफोरखौ दानफायोबा रोदोमनो रोङा बेबायदि होननानै फोथायनायखौ जों नुनो हायो आरोना
औ नोंगौ नोंथां
औ बेबेबायदिनो माइबो गाया माइबो बाख्रिनिफ्राय हाना
औ
बिदि आरो गोदोनिफोरा बांसिनानो ओ आमथिसुवानि उनावसो माइखौ ओ माइज्लि हाननायखौ जेनेबा ओ खोथिया फोनायखौ जों नुनो मोनोमोन दाथ' बेबायदिखौ नुनो मोनला बारा थेवबो सिगाङावबो बांसिनानो मा होनना बुङो माइखौहाय आमथिसुवा बायबासो गायो आरो बे बे बेबायदिनो आमथिसुवा जायैनि सिगाङावनो माबाखौहाय माइज्लिखौहाय हाननानै दोनगोरोखानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां उम।
बेबायदिनो आमथिसुवाया ओ माबायावहाय जानायखौ जों नुनो मोनो आसार दानाव आसार दाननि स्नि थारिख- गावहाय जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
ओमफ्राय बेबायदिनो आमथिसुवा बाथाय बेनि न'खर बैनि न'खर मानसिफोरा ज' जालायनानै खान्थाल थाइजौ बेबायदिनो जायनाव जाय मा फिथाइ दं बेखौहाय लोगो नांनानै ज' ज' ज' जालायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
बेबायदिनो आमथिसुवाखालि मा खालामगोन मा मागोन बिदि जानानैहाय जोङो बल गेलेनाय काबादि गेलेनाय आमथिसुवानि मुङाव बिदि गेलेनाय खौ नुनो मोन नङा होमबा नोंथां।?
नोंगौ नोंथां जायगा जायगा गामि गामियाव औ बादायलायनाय खालामो।
जेनेबा बेदरबा बेदरनि दाउबा दाउनि अमाबा अमानि बेफोरबायदि आमथिसुवानि मुङावहाय ज' गामियैनो सेंग्रानि सेंग्रा बोराइनि बोराय बेबायदि सेंग्राफ्रा आलदा टिम बोराइफोरा आलदा टिम बिदि जानानै बल गेलेनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेबादिनो हिन्जावफोराखौबो बुरि बुरि बोराय बोराय बेबायदि मा होननानै बुङो बुरै आरो सिख्ला बिसोरो सिख्लाफोरा आलदा बुरैफोरा आलादा बिदि थिम जानानैहाय खाबादि गेलेनायखौबो जों नुनो मोनो आरो। नुनो मोनो औ। बेनि अनगायैबो ओइदिनखालि आमथिसुवा खालि नाङै नाङै बिफां लाइफां जेरैहाय हाग्रा बंग्रा बेफोरो फिसा फिस्ला बिदि थायोना नाङै नाङैफोर बेफोरखौ रायजोयैनो गामि गामियावहाय रायजोयैनो ओंखारनानै बिसोर नाङै नाङै फिफां लाइफांफोरखौ दानफायनायखौहाय जों नुनो मोनो आरो। मानो होनना बुङोब्ला बिफांफोरा आमथिसुवा खालि दानोब्ला बारा रोजोबनो रोङा होननानैहाय मा होनो बर'फोरा फोथायो। रज'द'आ होननानै आ थारैनो नंगौ आमथिसुवा खालि रज'द'आबो आरो बेबायदिनो गोदोनि मानसिफोरा मा होननानै बुङो। आमथिसुवाबाथाय गासिखौबो न'फोरखौनो सुवा जाबाय बिदि होननानैहाय- जिफोरखौबो आमथिसुवा बायखांनायनि उनाव फोथायनानैहाय आमथिसुवा बायखांनायनि उनाव जिफोरखौनो गासैखौबो दैमायाव लांनानै बा कलफोराव बिदि सुनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दानि दानि जुगावहाय बेबायदि खालामनायखौ जों बारा नुबांलिया आ दाब नुयो गुबोन दा बर'फोरनियाव बिदि नुबां गैया ओमफ्राय बर' गुबुन हारिनियावहाय जि जोम सुनाय बेबायदिनो न'नि हासिबफोरखौ गाहरनानै गोदान लानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय आमथिसुवानि दिनावहाय सुवा जायो होननानै जों मिथियो नालाय ओमफ्राय ओइ दिनखालि आथि सुवा खालि जोङो न'आव थानाय मन्दिरफोरखौहाय सिजों खोबनानै दोननाय जायो आरो
औ
उम ओमफाय बेबायदिनो ओ नोंथाङाबो आमथिसुवानि सायाव एसे फोरमायदो नोंथां
जागोन नोंथां बिदिनो नोंथां होनलायनाय बादिनो आमथिसुवायाथ' मा मोनसे रंजाथाइ फोरबोथ' नङा बेखौ बिदिनो फालियो आरो ओरैनो नर्मेलैनो फालियो बेयाव जेबो रंजानाय बाजानाय बेबायादि फोरबो हिसा हिसाबै बेखौ फालिनाय जाया बिदिनो बर' फोर फोथायो जे आमथि सुवानि दिनाव माने बुहुमानो सुवा नांबाय होनना फोथायो नङा होमबा नोंथां नोंथाङाबो बुंलांखादों जे आमथिसुवानि दिनाव बिदिनो बुहुमा सुवा नाङो बेनिखायनो बै सानफोराव बर'फोरा मा गोबां खामानिफोर मावा आरो बिदिनो बायदिसिना फोथायनायनि जाहोनाव माखासे मानि खामानिखौ मावा जेरै बै दिनखालि बर'फोरा हा जावा बिदिनो नांगौ नांगौ बिफांफोरखौ दानफाया माने दाालाय दासाफोरखौ दाना जाय जाय बिफां फोरखौ नाङा मानि जायखौ मानिे बांद्राय नाङा बैफोर बिफांफोरखौ दानो जाहाथे बियो बांद्राय रोदोमनो हाया थाबैनो आरो हाग्रा बंग्राफोरखौ नाङाबा दानस्राङो बै दिनखालि मानोना बिसोरोबो थायो जे आमथिसु दिनाव जुदि हाग्राफोरखौ दानस्राङोब्ला
माने बैफोर हाग्राफोरा बारा थाबैनो रो होननानै फोथायो आरोना बिनि उनाव माने आमथिसुवानि दिनाव